हेलौ खोनादों ना?
हेलौ औ औ खोनाबाय दे औ औ खोनाबाय। दे नोंथांङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा एसे फोरमायदो।
खालामनायनायनि जाहोना जाबाय मोनसे आ थांजों जादोंमोन आरो
औ नोंथांङा एसे दोराबना होयोबा गाहाम जागोन नेटवार्कआ एसे एसे नांथा नांथा फैबायदों
नोंथां
औ औ खोनाबायदो दे बुंदो दे
औ दा बिदिनो जोंहा जेनेबा नोंथांजोंसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो ना
औ दे
बेनिफ्राय जोंङो बिबदिनो आं नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि हाबा बा जे जोंहा जुलि होननानै बुंङो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे
जोंहा बे जेनेबा आं नोंथांनाव गिबियावनो बिदिनो एसे सोंग्रोनो सानो जे नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जोंनि बर' हाबाफोरा माबायदि माबायदि खुंजायो
औ माने जोंनि बर'फोरनि हाबा एबा जुलि होननानै बुंङोब्ला बेयावथ' जोंहा गोबां माने बायदि रोखोमनि माने हाबाफोर दंङो जोंहा बेवहाय जों खोनानो मोनो जे लांखारनानै खारनाय हाबा बेफोरबायदिनो माने दोनखारनाय हाबा बेफोरबायदिनो गोबां माने जातनि हाबा दं बेफोरबायदिनो जोंहा हाबायाबो माने जोंनिया बर' हारियाव जोंहा बर' हारियाथ' गोबां माने ओ धोरोमनि माबा दंङो नालाय बेयाव माने हाबाफोरा एसे एसे आलादा आलादा जायो आरो
औ नंगौ
औ दा बेयाव माने जोंहा बाथौ हाबा ब्रह्म हाबा बा खृष्टान हाबा बेफोरबायदि गोबां हाबा दंङो बेफोरबायदिनो जोंहा बेजों लोगोसे जाय जि धोरोमाव थायो बेफोरबायदिनो धोरोम लाना धोरोम माने जोंनि हाबाफोरा गुबुन गुबुन जायो नाथाय जोंनि गुबै हाबा होननानै बुंङोब्ला जोंहा ओ गिबियाव माने माने
औ
खोनादों ना नोंथांङा
औ खोनादों दे
औ माने बा हौवासानि हिनजावसानि जोंहा दा माने न'खर नायलायग्रोनाय बेफोरबायदि जायो गिबियाव
औ औ
औ बेनि उनाव माने जोंहा माने हिनजावसानि न'खरखौबो नायहैनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो हौवासानि न'खरखौ बिदिनो गिबियावनो नायनाय जायो। बेनि उनाव आरो जोंहा माखासे माने हाबानि दिन थारिख बेफोरबायदि खानाय जायो बेफोरबायदिनो माखासे माने आं ओ हाबानि बिथिङाव एसे खम माने माबा दोङो ओ नलेजआ
औ औ नोंथां। औ बिब्दिनो जेनेबा हाबाफोराथ' गोबां रोखोमनि थाखायो नालाय नों थां बिदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव माब्लाबा फिसा हाबाबो जालाङो अब्लाबो जोंहा फिसा हाबाब्लाबो जों नेमखान्थिफोरखौ फालिनो गोनां जाथारो आरोना जायखौहाय जों
औ औ।
हाबा गिदिरफोराव फालिनाय जायो बिब्दिनो जेनेबा हाबा गिदिरफोरावथ' जोंहा बिब्दिनो साजायनाय बा ओ खायसे खामानिफोराथ' ओरैनोसो जेनेबा ओ नाथाय जोंहा हाबा गिदिरावब्लाबो फिसायावब्लाबो जोंहा खायसे नेमखौ जों फालिनाय नुनो मोनो जेरैहाय आखाइ हमलाय होनाय बा जुरुन होनाय होननानै बुङो। बेफोरो जोबोद गोनांथार आरोना खान्थि बेनिफ्राय जोंहा जेरैहाय ओ मोन्थोर रायहोनानै मोनदा मोनदाबावहाय हाबा होनाय जेनेबा हाबा फिसाफोरावबो जोङो बेफोरबायदि बा जुरुन होनाय बा जोङो मोन्थोर रायनाय बेफोर खान्थिखौ खालामथारनायखौ नुयो आरोना जाहाथे जोङो ओ जेरै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ जोङो दौरिनिफ्राय खायसे नेमखान्थि फोरनि बागै बुंफोरथि होनाय बेफोरबायदिखौ जोङो खालामोब्लानो मोजां आरोना जायखिजाया गिदिर फिसा हाबायावनो बेनिफ्राय आरो बिब्दिनो खायसे जोंहा जेरैहाय हाबा गिदिर जाब्लाबो फिसा जाब्लाबो जोङो हाथासुनि हाबाखौहाय जेराव जोंहा जे ओ जाय खैना गोदान होननानै बुङो हिनजाव गोदानाहाय हौवानि न'खराव गिबि खेब ओंखाम खुरनाय आरोना बे फोरबायदि खान्थिखौ जोङो ओ फालिथारनांगौ जायो जायखौ जोङो हाबा गिदिर बा फिसा गासैयावबो फालिनायखौ नुनो मोनो आरोना औ बिब्दिनो जेनेबा जोंहा बे हाथासुनि हाबायावबोथ' जोङो जे हाथा होननाय मोनसे ओंखाम खुरग्रा आगजु दङ आरोना बेवहाय जोंहा ओ हौवा गोदान हिनजाव ओ हौवा गोदानानि न'खरावहाय हिन्जाव गोदाना गिबि खेब इसिङाव ओंखाम संनानैहाय बा ओंखाम बा अनला ओंख्रिखौ जों बेयाव बाहायनाय जायो आरोना जे अनला गोदोथ' जोंहा ओ दाउ हाथारनानैहाय दाउजों अनला बिदि होनाय जायोमोन। आरो दाना जोङो बिबार फुजा होनायनि बेलायाव खायसेया बेदरखौ होनो थांला खालि अनला ओंख्रिल' होनाय नुयो आरोना बिब्दिनो अनला फाख्रिफोर संनानैहाय ओ गासै रायजो राजाफोरनो बा हाबा गिदिरफोराव गासैनोबो होआलासिनो बिब्दिनो साफा सानै बा जि जोननै नैजि जोन सुबुंनो बिब्दिनो खैनानि ओंखामखौ होयोबा जोङो हाबा गिदिरनि ओंखाम होनायावनो जोंहा बे अनला ओंख्रिखौल' संहैनानै होफानायखौ नुनो मोनो आरोना। बिब्दिनो जेनेबा गिबियाव जोङो हौवा गोदान बा हौवा गोदाननि लोगो जायखौ जोङो ओ हौवा गोदाननि थाफाग्रा बि-बिलोगो बिनो जों हौवा गोदानानो जों गिबियावनो ओंखामखौ खुरनानै होग्रोनायखौ नुनो मोनो आरोना बेनिफ्राय गासै रायजो राजानोबो खुरनानै होलांनायखौ नुनो मोनो बिब्दिनो जोंहा बे हाथासुनि हाबायाहाय जाफुंलाङो बा बिदिनो जों खायसे ओ सिन्दर थुनाय बा बायदिसिना खान्थिफोर थायो। बा बेजोंनो बेनि आगोलावनो जोंहा खैना थुखै नाय बर थुखैनाय बिदि खान्थिखौबो खायसेया ओ फालियो आरोना हाबा फिसायावबो। जोंहा गिदिरावथ' गासैबो जानानैनो थांखायो बेफोरो जे हिन्जाव गोदान नायहैनायनिफ्राय हिन्जाव गोदाननि न'वाव नायफैनाय बा जोंहा बिदिनो खालार थि खालामनाय बेनि उनावहाय बिबान लांनाय बा जोंहा बायदिसिना बिबदिनो गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोर थायो। बिदि जायोब्लाथाय जयै थांनाय जायो आरो ना खान्थिफोरा बा जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे खान्थिखौ लालांनो गोनां जायो बिदिनो जोंनि बर' हाबा फोराबो गाजा गोमजायै ओ जालांनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां
औ औ
दाथ' दासान्दिनि समाव बांसिननो गोबां गिदिर गिदिर हाबा खुंनाय खौ जों नुबोगासिनो दङ बे मोनसे ओरैबायदि माने ट्रेन्दिंआव सोलिगासिनो आरोना बे मोनसे खामानियाहाय दा जोङो खैना गोदानखौहाय बे हाबानि खालाराव लाबोयोमोन अब्लाबो माब्लाबा लाबोग्रोनानै दोनफैब्लाबो जोंहा गोबां गिदिर हाबा खुंनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा बिब्दिनो सोलिगासिनो दङ बेजों लोगोसे गोबांनो जेरैहा हिन्जाव गोदानफोरनि देलायहोनाय। बा बेजों जोंहा बेजों लोगोसेनो जोंहा हिनजाव गोदाननि हौवा गोदाननि गाननाय खसाफोराबो गोबां बेसेन गोनां जालांनो हमदों। बिफोरावबो जोंहा दानाय लुनायथिंबो गोहोम गोग्लैहैदों बा बेसेननाय जदों आरोना बेफोरनि बिथिङावहाय। बिदिनो हाबानि नेमखान्थियाव थायो।
औव खोनागासिनो दे आं।
औ नोंथां। दा बिदिनो आरोबाव जोंहा ओ आरोबाव नोंथांमोननि ओनसोलावहा
दे बुंलाय
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिबदिनो ओ ने खान्थिफोर बा हाथासुनि खान्थिफोरा खुंजायोना होननानै आं सोंदोंमोन माने
औ-औ माने जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो माने गोबां माने बेफोरबायदि नेमखान्थिया फालिजायो। जे नोंथाङा बुंलांबाय जे ओ माने ओ जि बिबान खालनाय बेफोरबायदिनो जोंहा नायनो थांनाय। माबानाय बेफोरबायदि मा माबाफोरा नेमखान्थिफोरा सलियो बेफोरबायदिनो। ओ बेजों लोगोसे जोंहा जि नोंथाङा बुंबाय। जि जुलियाव उम आखाइ हमना होनाय बा जरा होनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरा स'लियो। बेजों लोगोसे जि जोंनि बाथौ हाबायाव माखासे आर'ज खन नाय बेफोरबायदि हाबाया माने नेमखान्थिफोरा सलियो बेफोरबायदिनो हाथासुनि जि हाथासुनि मेन जोंनि बर'नि नेमखान्थि बेबो माने जोंनि बे ओनसोलावबो माने बे गोबां सोलिखायो माने हाथासुनि नङाब्ला माने जे जोंनि बाथौ हाबा बेयो माने आद्रा होननानै जों मिथियो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव जोंनि दा ब्रह्म माने हाबा बेबो माने जोंनिसिम गोबां सलिनाय बे एखेयानो गासैबो गासैबो नेमखान्थि जोंनिया एखेआनो माथो माने जोंनि गि जि मन्दाब बेयाव माने रायनाय जि मन्त्र बा आर'ज बेफोर एसे आलादा जायो। नाथाय गासैबो नेमखान्थि बा जोनि जि बे ओ थालिरजों बानायनाय बे बरायनाय जि साथि दोननाय बे माबाखौ मा बुङो?
औ नोंथाङा औ बेखौथ' आङो बांद्राय गोसोआव गैला नोंथां।
औ औ बे बेफोरबायाददि माने माबाया माने जोंनियावबो सोलियो ओमफ्राय आरो माने हिनजाव गोदान हौवा गोदान थुखैनो थाखाय दै खावैनाय। दै लायनाय दै गोथार लायनाय बेफोर नेमखान्थिफोरा जोंनियावबो
औ दैमा दैसाफोराव दै लायनाय बा दौरिखौ लानानै बेनि फ्राय आरो हाबा गिदिरफोरावथ' बिबदिनो जोंहा ओ खैना दर होनाय जायखौ जों बुङो माने
जरा जेरैहाय जोङो होननानै बुङो बेफोरबायदिबो थांनायनि नेम दङ' नालाय बे बेराथिफोरजोंबा जों हाबायाव माने एसे एरावलायनाय जंखायलायनाय बिसिना नेमखान्थिबो थायो आरो ना। बिदिनो ओ बिदिनो बे ओ बैराथिफोरखौ लानानै बिदिनो मेथाइबो दंलायलाङो आरोना जोंहा दिहुनलांदों गोदोयो बा बेफोरबायदि मेथाइ ख होननानैहाय एदावो बा बे बैराथिफोराय जोंहा जेनेबा खैनाखौ बिबाज सोमोन्दो जागोन बा ओ हौवा गोदाननि बिनानाव सोमोन्दो जानाय बिथिं बिदियाहाय थाङो आरोना बेनिफ्राय जोंहा बै ओ बैरिफोरखौथ' आं खोनानो मोनो जेनेबा बिदिनो एसे बैसो जानानै थानाय सिख्लाफोर सिख्ला आइजो फोर बेफोरबायदिखौहाय होयो होननानै खोनानो मोनदों आरो जाहाथे बिसोरनि जरायाबो थाबैनो जाना-जानानै होनानानै फैयो बिनि थाखायबा बिसोरखौबो सोरबाफोर बै हाबायावनो फसायनानै ओ बिहामजोनि थाखाय रायथियो बेफोरबायदिनि थाखाय थांखि लानानैसो दोनोमोन होननानै खोनायो आरोना गोदोयो जोंनि आबै आबौमोना खोन्थालांनाय बायदिब्ला बेनिफ्राय बिसोरखौ बिदिनो बै खैना गोदाननि बा हिनजावफोरनि न'खराव बै ओ गय फाथै बिब्दि आलासिफोरनो बिलाइनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो ना।
हेलौ
औ नोंथा
औ खोनादों दे
औ औ बिदिनो बिनिफ्राय हिन्जाव गोदाननि खानाय हनाय आसान गानहोनाय देलायनाय होनाय बायदिसिना बिथिङाव बिसोरखौ बाहायनाय जायो आरोना बिनो जोंनि बर' हाबाफोरा खुंजानाय जायो नोंयां
बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय नामा नोंथां
औ समाबोथ' नै औ